हेलौ
हेलौ खोनायाखै नामा हेलौ
आयै नोंथां बिराद लासै खोनादों माथो नोंना नोंथां खोनायाखै?
ओ बिदिबाबो जागोन नामा लासैबाबो लासैबाबो जागोन नामा?
अ अ मा खालामदों नोंथाङा?
खोनायाखै हेलौ
मा खालामदों?
आंथ' ओरैनो दं।
अ अबाव दं नोंथां?
ओरैनो ओ आंथ' ओ बेलेग जायगायाव दं आरोना।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा? अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा?
हा?
हेलौ ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों आं नोंथां? मा ओख्रै जागोन नोंथां?
जाखांबाय। ओ नाजों मैथा गोजासो नाजों मैथा गोजा
नोंथाङा माबा खामानिफोर मावदों नामा दासान्दि? खोनायाखै नामा नोथां?
खामानि मावनायाथ'। नोंथाङा मानि थाखाय कल खालामदोंमोन आंखौ।
माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। ना
अ मा आयदायनिसायाव?
औ जेनेबा मोनसे गामिया मोजाङै अ खोनादोंना नोंथां? हेलौ
औ खोनादों।
औ माने मोनसे गामिया मोनसे जौ औ माने मोनसे गामिया मोनसे जौगानाय गामि जानोब्ला माबायदि रोखोमनि जानांगौ माने बिनि बागैसो नोंथाङाासो फोरमायना होलाय।
बेहाय गोबां मुवासादनि थानांगौ। गोन जायगाया जे थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बेहाय ओ मोनसे लामा अन्थाइ ओ लामा बा जिथु ब्लक देाजाबनाय बेबायदियानो लाम माया अखा बां हानायावनो हाब्रु
जायोबा जोंहा दावबायनायाव गोबां खस्थ' जानो हागौ। ओ बे बायदि जायो जायोबा बे गामिया निस्सय माने दावगानाय थाखोआव गैया होनो हायो। ओ बिनिफ्राय मोनसे गामिया थाखोआव जानोबा बे गामि जोबोद साखोन सिखोन जानांगोन' ओ बैनि साखोन सिखोन जानायजों लोगोसे बैहाय गामियाव थानाय सुबुंफोरा माखासे माने आखुथाय थानांगोन जिहेथु गिदिरा उन्दैखौ सनमान होनाय। आलासि फैबा बरायनाय बैबायदि आखुथाया ओ थांनांगोन। आरो लोगोसे बै गामियाव जिहेथु ओ माने गामि गियावनो फरायसालि एबा बे गामिखौ जोङो जौगानाय नाय थाखोआव ओ दं। फरायसालिजों लोगोसे ओ गैया बो। फिसा मोनसे देहाहामसालि थाबाबो जा मानोना जोंहा ओ गामियरि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा समय समय लानानै माखासे फिसा फिसा बेमार आजारा जाफ्लेबायनो थायो आरो। बिनि थाखाय माने गामियावनो देहा फाहामसालि थायोबा
बेजों लोगोसे आरो गामियावनो मुवा बेसाद बायनो थाखाय दखानफोर थायोबा गोनांथार जानाय समाव जोङो खाथियाव गामियावनो माने बुस्थुखौ लायो
दा मोनसे
बेनो आरो गामिया जोबोद साखोन जायगाफोरखौ बुंनो हायो बे गाहाय ओ माने मुवाफोर नोंथाङाबो बुंहरनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन बुंनायालाय
नोंथाङाबो खोन्थाहरनो हागोन नामा नोंथांनि बायदिबा मा मा? मुवा बेसाद थानांगौ?
औ जेनेबा नोंथांयाथ' माखासे बाथ्राखौनो बुंखांजोब्बाय नङा होमबा नोंथां? अ खोनादों नोंथां? अ हेल'
खोनागोनना खोनायाखै नोंथां?
खोनादों नोंथां हेल' हेलौ
उम जौगानाय गामियनि बागै थिया आंनो फोरमायलाय
औ नोंथां
खोनायाखै नामा
हेलौ अ खोनादों नोंथां हेल'
फोरमायहलाय